औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि आवाजखौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
औ खोनादों
माबा हलाय आलु ना हेल
औ बिदिबा बिदिबा दानाय ल दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायजागोन नामा बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै मिथिखायोोना नोंथाङाबोथ' गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरा गोदोथ' बिराद आखाइजों दानाय लुनाय बिराद बर' जोंनि बर' आइजो आायजोफ्रा दानो गोरोंमोन बिराद दायोमोन नाथाय दाथ' बहुद खम जाबाय आखाइजों दानाय लुनाया बांसिन दा मेसििनजों बाहायनायसो दानायसो नुनो मोनबाय मेसििन बाहायनानै जोंनि गामियाव दा एसे माखासे आयजोफोर दं आरो आखाइजों दाग्रा थादजोंहाय सि नोंथांमोननिजों बेबायदि दानाय लुनाया दङना गैला दा नुनो थांनो मोनला माथो बहुद खम जाबाय
औ सिगांनि दिनावहाय मेरला बिदिनो दायोमोन आरोना दानि दानि दिनावहाय बिदिनो मेसिनफोर ओंखारनानै आखाइजों बांद्राय दाबांला आरो बिदिनो साफा सानैफोर गामिफ्राव बिदिनो दायो बांसिनानो मिसि मेचनसो बाहायजोबसै ना मेचिन जुग जाबाय दा आखाइजों बांसिनानो मामानो नागिर
बिथांमोननि गामियाव ओरैनो बे बर'नि ट्रेडिसनेल बे दख'नाफोरखौ दायोना दाया?
औ दायो दख'ना गामसा दायो आरो बिदिनो आर'नाइ आर'नाइबो दायो
दाथ' जोंनि गामियावथ' आखाइजोंहाय आर'नाइ एरनायखौ नुनोनो थांनो मोनलाय बिथांमोननि गामियाव दायो नाल आदाला दाथ' मेचनजोंसो आर'नाइखौ बानायो
बिदिनो साफा सानैफोर दालाबायो आरो बांसिनानो बे मेसिनजों दानायफोरखौसो बायजोब बाहायजोबसै औ औ आगोलावसो आगोलनि दिनावसो गोबां दानायखौ नुनो मोनोन दानि दिनाव बारा ननो मोनला ला आरोना
दख'ना गामसा दानाया खम जाबाय नङा होमबा।
औ।
बोथोरजों लोगोसे सोलायलांबाय मानसिफ्राबो दानाय लुनाया खम जालांबाय गाननाय जोमनायखौ ब बाहायोना बाहाया।
खोनानो मोनाखै नोंदां।
ओ दख'ना ओ ट्रेडिसनेल दख'नाफोरखौ गाननायखौहाय बाहायोना बाहाय जाया नोंथांमोननि गामिजोंलाय।
औ बाहायो बिदिनो बांसिनानो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा माबाया आरो ना त्रेदिसेनेलनि बे दख'नाफोरखौबो गानला बला बांसिनानो सोरबा सोरबा बिदिनो गामियाव थानायावलाय गानो बिदिनो टाउनाव गायनायफोरा गानलाबायनाय जाया आरोना गामियाव थाबालाय गानो।
ओम। नोंथांमोना दायोना ओमफफ्राय ओरैनो बे दख'नाफोरखौ न'आव दायोना दाया नोंथांमोना।
ओ दासान्दि दाथ'वाखै दायोमोन आगोलाव।
दायोना
औ।
दखा नायाव आगर एरनाय जोमग्रायाव आगर एरनाय बेफोरो बुहुद खम जाबाय। नोंथांमोननि जे दासिमबो बिदिया सलियो नामा?
बांसिनानो नुनो मोना नोंथां बिदिनो साफ फा सानैफोर एफा एनै एरलाबायनानै फानो आरोना बांसिनानो नुनो मेसिनजोंसो माबाजोबसै
उम। हाबा हुखाफोरावथ' दा ओ जोंना दा बर'फ्रा मोनसे मा माबासो सोलिगासिनो दं आर'नाइ गामसा ओ दख'ना ट्रेन्दिं सोलिगासिनो दं बे बुहुत मोजां मोजां गानो। नोंथांमोननि जों बेफोरबायदि दिया दासिमबो सलियाना ना सोलायलांबाय नामा?
बुजिनो मोनासै नोंथां बुंफिनलाय।
हाबा हुखाफोराव दा बर' आइजो फ्रा बर'नि ओ ट्रेडिसिनेल दख'नाफोरखौहाय गानोना गानोला?
औ गानो।
गानोना दा नुनो थाङो दा मेसेन मेसिनजों बानायनाय बानायनाय दख'नाफोरखौ गाननाय नुनो थांगासिनो दा।
ओ। बांसिनानो दानायफोरखौ बे आखाइ दानायखौनो नुनो मोनला आरो ना। मिचिनजों दानायसो गानजोबसै।
नुनो मोनो बांसिन दख आखाइजों दानाय गुबै दख'नाफोर खौ मोनाना गाननायखौहाय नुनो थाङाना।
ओ औ। नोंथांमोननिजों गानो नामा? आखाइजों दानायफोर औ।
जोंनिजोंबो दानाय लुनाया खम जाबाय ओरैनो सासे सानै बिदियाल' दायो माखासे मानसिफ्रा आजिखालि बायनायखौसो गानो। दानो ओ रोंबाबो रोङै बदि टाइमाबो थो थोलाना दाना भुत
ओं।
माबा जाबाय थाइम जाबाय।
उम नोंथांमोननिथिंयै बिदिनो औ नोंथांमोननि बे बिदिनो आगर गुबै दख'नाफोरखौ बेसे बेसेनि फानो?
जोंनिजों आगर गुबै दख'नाखौहाय दख'नायनाय दख'ना ना आगर गुबैयाव नोङो मेरला भेराइटिस थायोना। दख'नानाय दख'ना दाम लायो आराय हाजार तिन हाजार बिदि लायो। दुइ हाजार बिदिनोबो मोनगोन। दखना ओ डिजाइननि सायावहाय दाम लायो आरोखि।
औ
नोंथांमोननिजों सि दाग्रा अयभिंफोर दङ नामा?
उइभिंथ' गैया। ओरै माबा बिदिनो जोंनि खाथिनि माबायाव दं आरो। टाउनावहाय। गामियावथ' गैया।
ओ न' न' न' आइजो बर' आइजोफोरा दायोना दाला नोंथांमोननि जों?
औ दायो बिदिनो बांसिनानो दाला आरोना बिदिनो साथाम साब्रै बिदिफ्रा दायो आरो।
बांसिनखौनो दानायखौनो नुनो मोनला।
औ जोंनिजोंबो खम जाबाय दानो नुनो थांनो नागिरला।
औ
माइदि गोनां दख'नाखौ दानो रोंगौ ना नोंथाङा? आगर गुबै दख'ना दानो रोंगौना रोङा बिथाङालाय?
आङो आगर गुबैखौ दाफेराखै आरोना बिदिनो बिदुन मोसाफोरखौ दाखांबाय दासान्दि दा दाथ'वाखै उनाव दागोन आरोना।
गोदोनि बायदि आखाइजों इन्दि माबा इन्दि खु खुन्दुं लुनाय इन्दि खुन्दुंजों सि दानाय इन्दि खुन्दुंजों जोमग्रा स उल सादोर दानाय बेफोरबायदि आरो नोंथांमोननि गामियाव दासिमबो सलियो नामा?
ओहो बिदिखौ नुनो मोनला आरो। ओहो गैला गोदोनि दिनाव दङमोन दा गैला आरो। जोबस्रांलांबाय बिदिनो गामि गामिफ्राव साफा सानैफोर दंलाबायो जानो हागौ
औ जोंनि गामिजोंबो बिदि उल माबा एम्फौजों इन्दि लुनाय फिथोबजोंहाय उल लुनाय दानाय बेफोरखौ नुनो थांब्ला जोंनि गामिजोंबो। गोमालांबायखौनो बुंजायो आरो दा।
ओं।
नुनायानो जाला।
औ।
एम्फौ फिनानै फिथोब माबानानै दानानै फिथोबजोंहाय खुन्दुं बानायनानै दानायखौहाय नुनोनो थांला थावख्रिजों लुनाय। खौनो‌ नुनोनो थांला दानिया नोंथांमोननिजोंबो गैलायानो होनदां।
ओहो गैला। नुनो थांला आरो सिगांनि दिनाव नुयोमोन दा नुला जोबस्रां लांबाय
गोमानो हमलां
औ गोमालांबाय औ
दाना मदार्न जुग सोलायनाय लोगो लोगो मेसिनजों बानायनाय खुन्दुंखौसो बांसिन गाननाय जोमनायाबो बांसिन बि मेचिनजों बानायनायखौसो गानो नङा होमबा?
औ
नोंथाङा न'आवहाय दख'नाफोर दायो नामा आखाइजों?
आङो दायो दायो। गोबावसै दायैया आगोलाव दायोमोन दा दाथ'वाखै एसे गोबाव जाबाय
बिदिनो मा मा दखनाफोर दायो?
बिद'नखौ दानो सम मोनबा दायो। बिदननि दायो गामसा दायो मोसा आगर दायो बाथि गंथामखौ दायो
औ बेसे बेसेनि फानामोन नोंथाङा? बे दानाय दख'नाफोरखौ हेलौ हेल' माथो खोनानो मोनासै नोंथांनिखौ हेलौ हेल'